औ औ नोंथां
औ मा खालामदों नोंथां?
दा दङ नै ओरैनो जिरायनानै नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दं?
अ आंबो ओरैनो दं नोंथां।
औ औ
दा होमबा नोंथां ओरैनो दंबा बिदिनो मोनसे टफिकनि सायाव रायज्लाय जागोन नामा जे बिफां लाइफांनि सायाव
औ औ हागोन नोंथां
जे सिगां समाव बिदिनो माबायदि बिफां लाइफांबो दंमोन बा दा माबायदि दंसै सुस्रांलांनाय मानाय बेफोरनि सायाव एसे फोरमायलाय नोंथां
औ औ नोंथां हागोन दा गोदोनि समाव बुङोब्ला गोदा गो मो माने गोदो गोबां बिफां लाइफां दंमोन जे दा आरो माने गोबां माने गोदान गोदान बिल्डिं जेनेबा गोदान गोदान इन्डास्ट्रिफोर लुबाय बेफोरनि थाखाय दा बिफां लाइफांखौ ओ जायगा जायगा दानस्रांनाय जाबाय आरो दा बेफोरनि थाखाय जोंनि जेन बा जों मानसिफोराबो खामानि मोनदों खिन्थुबा जोंनि दा बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय जोंबो जों दा जों मानसि सुबुंफोरा एसे खहाबो जादों नङा होमबा नोंथाङ?
औ औ
दाथ' गोदो मा मा बिफां लाइफां दंमोन बेखौथ' आं मिथिला
औ
दा बिफां लाइफां बिफां लाइफां बुङोब्ला जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय जोंहा ओ जों बिफां लाइफां गैयाबा माने थांनानै थानो जोंहा गोबां गोब्राब जायो जेनेबा जों दा बिफां लाफां गैयाबा जों अखसि मोना नङा होमबा नोंथां दा बिफां लाइफाङानो जोंनि गोनांसिनथार आरो जों सुबुं माहारिनि थाखाय दा बिफां लाइफां बिफांजों जोंहा गोबां खामानियाव बाहायनो हायो दा
जोंहा बिफां लाइफां बिफांखौ जोंहा बन बाथाम बिदि खालामनो हायो आरो बाथ थामफोर खालामनानै न' न'फोराव ओ न'नि मा होनोमोनलाय बे मुदाफोराव होनो हायो जोहा बाथामखौ आरो जोहा बाथामफोरखौ फोंनोबो हायो दा
दा बिदिनो जोंनिया गोबां मानसिफोरा बेबायदिनो फिफां लाइफांखौ दान्स दानफायनानै एबा गावनि नांगौनि थाखाय फानहरो आरो। आरो दा बिदि दानफायनायनि दानफायोब्ला आरो जोंहा सुबुं मा सुबुंफोरा माने फिफांखौ दानफायोब्ला गायनोबो नांगौ आरो। दानफायनानैल' जाया माने नों जुदि दानफायबाय थायोब्ला दा फिफांफोराथ' जोबस्रांलांगोन नङा होमबा दा दानफायनायनि अनगायै आरो गोबां नांगोन जुदि दानफायोब्ला फायोब्ला फांब्रै फा जोहा बिफां गायनो होनां जायो आरो खोनादों नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां।
औ औ दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा फिफां लाइफांनि बागै।
औ हागोन नोंथां। ओरैनोथ' जोंनि जायगाथिं फिफां- लाइफां होननानै बुंब्ला ओरै ओ गय खान्थाल थाइजौ थालिर गाम्बारि ओ जिया लाइदलर मिसथां बिदिनो लेरख', लिसु, आदुमब्रा, बेफोर फिफांफोरखौ मोननाय जायो आरो।
औ औ
आरो सिगां समाव बिदिनो साल सिगुन बेफोरखौ जों बांसिन नुयोमोन नुनाया। खिन्थु दानि जुगाव जों बेफोर साल फिफां बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जाला। मानोना बेफोरो सुबुं माहारिनि दानफानायनि जाउनाव जाहैबाय।
औ औ
सुबुं माहारिया बिदिनो गावसिनि नांगौनि थाखाय बिदिनो दानफायनानै बिदिनो साल फिफांफोरखौ बाथाम थखथा बिदिनो दर फोराव खिखिफोराव बाहायोना बेफोरनि जाउनाव दानस्रांनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो सिगांनि समाव बिदिनो फिफां लाइफांखौ बुरजाखौ जों नुनो मोनोमोन आरो माखासे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव दा बिदिनो थानो जायगाफोर गैयिनि जाउनाव हाग्रा बंग्रा दानस्रांनाय फिफां- लाइफांफोरखौ दानस्रां नायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ
बिदिनो फिफां लाइफांजों माखासे सुबुंफोरा बिदिनो फालांगिबो खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन।
औ औ
ओ खायबा सुबुंफोर दं बिदिनो फिफां -लाइफां दानफायनानै बिदिनो गायफिना। बेफोर गायफिनिनि जाउनाव जों जोंनि हां लानाय हगारानाय बेफोराव जों खस्थ' जिउखौ जों सहायनो गोनां जायो आरो।
औ औ
माने बिदिनो फांसे फांनै बिफां -लाइफां दानफैबाबो फांबा फांद' बेफोरो फिफां -लाइफांफोरखौ गायफिननांगौ। बेफोरखौ बेफोरबायदि फिफां गायफिनबासो जेन'बा जों हां लानाय हगारनाय बेफोराव जोंहा मोजां जागोन आरो
उम उम
दा ओरै जेन'बा जोंनि एरियाथिंथ' ओरै गाम्बारि बेफोरखौसो बांसिन मोननाय जायो गाम्बारि बिदिनो आदुमब्रा लाइ दलर जिया बेफोर खौनो जों माबा बानायनाय जायो आरोना बाथाम थखथा बानायनायाव बाहायनाय जायो।
औ
ओरैनोथ' साल सिगुन बेफोरखौ जों मोननाय जालाना बा दा बारा
औ औ।
दा बेनि थाखायनो बेफोरजों जों बानायनाय जाया आरो खायफा खायफा सुबुंफोरा बिदिनो फिफांनि बागान बानायनानै ओ जिउ राहा लामा खुंलांनाय दं आरो
औ औ।
दा बेफोर बायदि उम फिफां लाइफां बागान बानायनानै जेरै गय गय फिफां जेरै गय फिफांखौ बुंनो थाङोब्ला जेन'बा गय फिफां बागानाव नों फिफां फिफां दाम आरो फिथाइ थायो ना बेयाव गय फिथाइनि दामखौबो जों मोननाय जायो आरो
ओम ओम।
ओरैनोथ' बिदिनो हां लानाय हगारनाय बेफोरनि थाखायनो जों दा फिफां लाइफांखौ गायनांगौ बेफोरो आरो आबहावा गुबुंले जानाय बेफोरो खारनायनि जाउनाव फिफां लाइफांफोरखौ गायनांगौ जायो आरो
औ औ।
आरो फिफां लाइफां बिदि हाग्रा बंग्रा दानस्रांनाय जाउनाव जिब जुनार जिब जुनारखौ बुंनो थाङोब्ला जिब जुनारफोराबो बिदिनो थानो जायगा गैयिनि थाखाय बिदिनो सुबुंफोरनि न' न' बेफोर फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै मैदेर बेफोरो फिफां लाइफां गैयि जेन'बा फिथाइ सामथाइ मोनजायै बिदिनो फिफां लाइफां गैया नालाय फिथाइ सामथाइखौथ' बहाय मोननो। दा बे बेफोरनि जाउनाव जिब जुनारफोरखौबो जों सुबुंफोरनि खहा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ।
ओरैनोथ' सिगां समाव बुंनो थाङोब्ला जों सिगांनि आबहावाजों दानि आबहावाजों गोबां सोलायबायानो। फिफां लाइफाङा सिगां बारा दानफायनायखौ जों नुनो मोनामोन। आरो दानि जुगाव बिदिनो बिदिनो न' बां बानायनाय आरो बिल्डिंफोर बानायनाय बेफोराव जों औवा औवाफोरखौ औवा फिफांफोरखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बिल्डिं लुनायाव बिदिनो औवा फिफांफोरखौ थुगथानानै दोननाय बिदि खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो न' लुनाय मानाय बेफोराव बाहायनाय जायो आरो
दा नोंथां नोंथाङा दि बुंबाय औवा। दा नोंथाङा औवानि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओरैनोथ' औवा होनना बुंब्ला जों औवा बागान बानायनाय जों बेखौ बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो माने गामि एरियायाव बिदिनो गामि ओनसोलाव औवाफोरखौ जों गायनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
आरो बे औवाया गोबां खामानि होनायनि अनगायै आरो बे औवा नि मेवाइ जे मेवाइ ओंखारो ना बे मेवाइखौ जों ओंख्रि संनाय जानायाव बाहायनाय जायो आरो
औ।
ओरैनोथ' औवाखौ बिदिनो जेखाइ खबाइ सेन ख'खा बिदि बायदिसिना बानायनायाव बाहायनाय जायो। जाय ना गुरनाय ना गुरनाय हमनाय बेफोराव हेफाजाब होयो आरो
औ औ।
दा गोबां सुबुंफोरा बिदिनो औवाजों बानायनाय बिदिनो जेखाइ, खबाइ, सेन, खखा बेफोरबायदिजों ना हमनानै सारनानै बिदिनो फानो सोरबा सोरबा आरो बिदिनो सोरबा सोरबा जायो बिदिनो सोरबा सोरबा फाननानै बिदिनो न'खरखौ सालायलांनाय दङ आरो बिदिनो
औ औ
दा नोंथाङाबो एसे खोन्थानो हागोन नामा बिदिनो औवाफोरनि बागै
औ औ औ हागोन नोंथां दा नोंथाङा दि बुंदों औवा ओ औवाजों मा मा बानायनो हायो बेखौ दा नोंथाङा खोन्थाखाबाय जेखाय खबाइ, सान्द्रि, संग्राय ओ सेन कका बिदिफोराव बाहायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दा नोंथाङा बुंदों ओ बिल्डिंफोर बानायनायफोराव बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
दा जोंहा बिल्डिं बानायनो थाखाय ओ ओ जिद ओ जे गोजौआव दालाय होनाय माफारनाय बे फोरनि थाखाय जोंहा दा औवाखौ बाहायनाय जायो
औ औ
आदा बेनि अनगायैबो जाहा औवाजों ओ जोंहा लेखा बिलाइखौ बानायनायखौ नुनो मोनो एबा खोनानो मोनो
औ
जों दा ओ औवाजों जोंहा ओ माने जों दा औवाजों न'बो लुनो हायो जों जितु दा गोदोनि समाव दाफोद थ' दानि समाव लुनायखौ गोबां खम नुनाय जाबाय
औ औ
जेनेबा दा गोदो औवाजोंनो ओ बेरा लुनाय बेखौ बानायनाय जायोमोन आरो गोदोनि समाव दानि समाव गोबाङानो खम नुनो मोनबाय आरो जोंहा औवाजों बिदिनो दाखा बे गामि ओनसोलाव गायनायफोराव जोंहा नुनो मोनोआरो आरो जोङो खायसेदिया जिफोर एबा सुनानै जिफोर सुनानै लामनो थाखाय औवाखौनो होनानै होयो जेयाव जेते जों जिफोरखौ लामनो हायो रानायनि थाखाय बेफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनो दा आंनि मिथिनायाव बेनोसैमोन आरो नोंथां
औ ओरैनोथ' जेन'बा नोंथां बिदिनो सिगांनि बिफां लाइफां आरो दानि बिफां लाइफां जोबस्रांलांनायनि जाहोनाव नोंथाङा खोन्थालांबायना दा जेन'बा सिगांनि सिगांनि थासारि आरो दानि थासारि अबेखौ मोजांसिन मोनोमोन नोंथाङा
सिगांनि थासारिखौ बुङोब्ला सिगांनि थासारियाबो माने बिफां लाइफां जोंनो जेबो माने जेबो गोहोम खोख्लैयामोन आरो जों सुबुं माहारिखौ सिगांनियानो साबसिनमोन मानो होनबा जों सुबुं माहारिखौ जेबो गोहोम खोख्लैया आरो दानि समाव खिन्थु आजिखालि मानि बिफां लाइफाङाबो खम जानायजों गोबां आबहावा गुबुंले जानो हमबाय आरो बेनोसैमोन आरो आंनि साननाया बेखायनो एसे जों सुबुं माहारिनि थाखाय एसे गोहोम खोख्लैनाय जाबाय आरो दानि बोथोरा
औ औ
दा नोंथां समाबो जाबाय नोंथांजों रायलायै रायलायै। दा दोन्थ'नोसै होमबा नोंथां।
औ औ दोन्थ' जासिगोन दे नोंथां।